हेल'
औ खोनादों
मा खालामदो?
हेल'
अ मा खालामदो?
औ दं जिरायना दं।
उ नोथांनिसि
बेेरायना दं दे
खोनायाखै
नोंथांसि माबा मोनसे सोंथि सोंजागौमोन नामा?
औ सोंजागोन दे सोंजा
गोदो गोदाय जेनबा जोंनि आबै आबौ आजै आजौनि दिनाव माबायदिहाय जायोमोन लोङोमोन फोरखो खोन्था जागोन नामा?
औ आतसा आतस आगोलनि समाव? ओ गोदो गोदाय औ औ
गोदो गोदायथ' जोंनि आबै आबै आजौनि दिनावथ' जोबोद ओ बायदिसिना आंखालबो दङमोन बा आंखालनि गेजेरावबो जोबोद गोजोनै संसार जालांनो हायोमोन आरो बा खोनाफेरदोंमोन जोङो नुनो मोनदोंमोन
उ
जेनबा ओ बांसिनानो खस्थ' खामान थि मावोमोन आगोलो जमा जमा मिनि खुसि रंजा बाजा दुब्लि फोथाराव आबाद मावोमोन। माखौ नुनो मोन्दोंमोन होनो आं
ओारैनो बिसोरनि औ जानाय लोंनायनि बेलायाव
जानाय लोंनायनि बेलायाव थ' बांसिनानो गावबा गावनो न'खर न'खर यै आबाद मावोमोन आरो बेफोर आबादखौ जानानैनो गोबाव सम थांना थायोमोन। जाहाथे आरो आबादफोरा आगोलो ओरैबायदि मोजांमोन जे जेबो राखायनिक हासारुनु सारामोन होआमोन बा गैयामोनबो गावसोरनो न'आवनो बानायनानै बायदिसिना गोबोरखि मायबा खि ओरै थोरै बानायनानै हासार बानायनानै दङमोन होयोमोन औ बेफोरखौनो जाना थांनानै थायोमोन आरो बांसिनानो जोंनि बर' सुबुंफोरा मिथ थिंगायारि मोननाय जा
उम
जानाय मुवा बेफोरखौ बांसिन जायोमोन आरो खाबथिंनानै लायथिंनानै आरो दुब्लि फोथाराव आगोल नांगोलजों एवनाय समाव ना हमनाय हालेवनाय समाव ना हमनाय आगोलो नाफोराबो दंस खारदोमोन दानियासो गैनो थांला उम खांख्राइ सेन सानाय
उम
बिदिनो ना गुरनो थाङोमोन। आइजोफोरा जोंनि आ आदै मादैै मोना ना गुरनो थाङोमोन। बबा इ थास जावनो थाङो थास खानो थाङो। दिंखिया खायनो खानो थाङो। बेफोरबायदि सोलिना थायोमोन आरो आगोलो। आरो लोगोसे गावनि देहाखौबो जोथोन लायोमोन गाननाय, जोमनाय। बेफोरखौबो जोथोन लायोमोन।
उम।
बिफोरबायसा आरो मोन।
उम आगोल जेनेबा दा थ। बायनानै गानो बायनानै लायो। आगोलथारनिया माबायदि बायनानै गानोमोनना गाव आखाइदो माबानानै गानोमोन।
आंथ नुनाय मथे खोना खोनाफेरनाय मथे थ आगोलो गावबा गावनो जेनबा इसान सोङोमोन इसान दायोमोन दानाय लुनायखौ गावसोरनो दिहुनोमोन।
औ।
इन्दि खुनदुं। बानायोमोन, लाथा खौ फिसियोमोन लाथा एम्फौ फिसिनानै बेनिफ्राय जा खुन्दुं इन्दि जि सिथाबोमोन बानायोमोन। गावनो आरो बिमाया बिमाया जि जानो रोंनायखौ गावनि गथ' हिनजावसा गथ'फोरनो। सिखायोमोन देखायना होयोमोन बिदिनो स'लिबाय दंङमोन आरो जानाय मुवाफोरखौबो जेरै जोंनि ऐ बर'नि जेथु बा जामुं जानाय बिफोरखौबो गावसोरनि बिमाया यानो गावनि गथ'खौ फोरोङोमोन बे सबायजों सामु साम'जों मारै संनांगो साम'खौ मा खालामनांगौ मारै दाननांगौ अनला ओंख्रिखौ बोरै देनांगौ खारै मेगंखो मारै संनांगौ खारै मैगंखो मारै बानायोमोन बिफोरखौ देखायोमोन आरो। आरो जोंनि जिथुबा जोंनि हारिनि जौ गोरान जौ गिसि बा जौ फिसै जिखो जों जौ बिदै होनो। बेफोरखौ मा र'खोम बानायोमोन बेफोरखौ देखायोमोन आरो खिथियोमोन। आरो जोंनि जि जोम जोंनि जानाय जोंनि लोंनाय जौ बिदै जौ गिसि गोरान फोरावथ' जोंहा दा जिआईटेकखौनो मोननो हाबाय। नङाहोमबा? औ। बिदिनो आगोलनि मानसिफोरा बिदिनो सलिलांबाय दङमोन आरो।
अ अ अ। मोननाय बायदिबा आगोलनिया जेनेबा ओ जोबोर आंखालाव गोलैसोना थानायमोन होननानै मिथियो।
औ औ आंखाला आंखालाथ' दङमोन गैया नङा। ओ जानो गैयाबा खायफा गामियाव साफा सानै एसे धोनि न' फोराव बबा खामानि मावहै दाहाय रुवाथि थाहैनाय आरो हालुवा थाहैनाय
औ।
बेफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो।
मोखौ हालुनाय
बेफोरखौ नुनो मोनोमोन।
उम। आगनिफोरात गास गासैबो आगोलनिफोरा ओ माइ गायनानैनो जेनेबा दानियाथ' हाजिरा गामला आगोलनिफोरा हाजिरा खामलायाव थाङोमोन ना ना फाला गायोमोन ना गावबा गाव हारसिंङै गायोमोन मिथियो नामा नोंथाङा
आगोलनिया गावबा गाव गायनायाथ' गायखायो आरो हाजि हाजिराया खोब खम खारन सोरबा न'खरा एसे गोनां बा धोनि रखमासो हाजिराखौ लिङोमोन बाखिथ' एसे गोरिब गोरिबफोराथ' फाला बदल गायज्लायोमोन आरो जे हमना ला दा जानियाव दिनै गायदोंब्ला गाबोन आङो बिसोरनियाव ओरै गायना हैगोन खोथिया फुना हैगोन खोथिया रोगाना होयो बेल
उम
बिदि सावरि जालाय लायोमोन आरो आगोलो
उम
लौ
औ
औ खोनादोंना
ओं खोनादों खोना
अ आगोलो बिदिनो सावरि जालाय लायोमोन आरो
ओं जेनेबा इदिनो गोमा जमा मावनानै जानायनि माबायानो खुसियानो आलादा हा
औ खुसिया रंजा खुसि थायोमोन आरो आगोल बै मानसि फोरा आरो सहायफोराबो समफोराबो
ओ आगोलनिफोरखौ जेनेबा आङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हाल जांख्रा उनाव जानो थांनायाव ज ज गासैबो नोंनियावबो आंनियावबो इदिहाय थाङोमोन ज जालायना होननानै खोना नो मोनो नंगो नामा नोंथां
औ औ नंगौ नों गोदो जमा जमा थाङोमोन
औ
खामानि मावैनि मोन माने थासारिया मोजांमोन आरो नांलाय खमलाय गैयामोन
बायदि थासारिखौथ दा माबायदि मोनफिनगोन
दाथ बेखौ मोननाय नंला मानोना जुगाबो सोलायबाय नालाय जुगाबो आलदा मुगायाबो डिजिटेलिनि गोजा जाजोब्बाय आरो बयहाबो गावबा गाव खामानि मावो जाबाय बा जेनबा जोंनि मुवा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय गासैबो राङारि माबाया बुरजा जालांबाय बेनिखायनो आंखाल जालांबाय बा बे आंखालफोरखौ सुंनो थाखाय गावबा गाव गोबां खस्थ खामानि मावनांगौ जायो। गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो गोनां जायो। गामियाव थ' ओरै सानफ्रोमबो खामानि ओंखारबाय थाया नालाय।
उम उम उम
बेनिखायनो फैसा खामायनो थाखाय एसे गोजानावबो थांनो गोनां जायो। बायदिसिनानो ओइनो खालामनोबो गोनां जायो। बेनिखायनो समफोरा थाला आगोलो मुवा बेसादफोरो खममोन।
सिनायामोनानो गोजान जायगाखौ जेनेबा दानियासो गोजानाव थांनाय मानाय आगोलथार गोदो गोदायनियाथ गोजानावबो थांफेरा। जेनेबा गोजानखोथ' मिथियानोखा गुवाहाटि, नलबारि थेवबो मिथि बावामोन इदिनि सिस्तेम ओ
दानियाथ' गोजान गोजान जायगायाव दावबायो। दावगालांङो। बेफोरो आंखालनि थाखाय औ गारि गुराबो गैयामोन। मोसौ गारि, मैसो गारि, बेफोरखौ नुयोमोन आरो। गोलो
औ
ओ बांसिन सुबुं माहारियानो थाबायनानै थाङोमोन।
उम
गोजान गोजान लामाफोराव।
उम उम
माने थाबायनायफोर खस्थ' मोनामोन आरो आगोलो।
ओं
ओं
थाबाय होनबा नोंथां।
औ दे दे दे। औ दे दे उनाव सम मोनबा हरलाय औ दे।
औ।